हेलौ नोंथां।
नोंथां खोनादों।
अ नोंथाङा बे मोनाबिलि समाव मा खालामनानै दं दा ओरैनो?
नोंथां नै ओरैनो जिरायनानैसो दं आंबो ओंखाम जा खांनानै गरमथार बिदिनो दसे बार जादों आरो जिरायनानै नोंथाङालाय मा खामदों?
आंबो नोंथां नै ओरैनो जिरायनानै दं मोनाबिलिनि जानाय आदार नोंथाङा मोनाबिलिनि जानाय आदारखौ मा ओंख्रिजों जाखांखो?
ओंख्रियाथ' जोंना मैथा बांगालजों नासोमोन नोंथां ओमफ्राय ओरै जाय आरो आलु फाजि एवनायमोन नोंथांमोनालाय मा ओंख्रि नोंथां?
जोंनाबो ओंख्रिया लुफाजि बयलारजों सबाय ओमफ्राय एम्फौ नोंथां। औ खबरफ्रा बोरै नोंथां?
खबराथ' बिदिनोसै नोंथां जेनेब्ला गेजेरावनो होनजाबाय नोंथांनालाय माबायदि खबरफोरा?
आंनाबो खबरा एसे मोजां गाज्रि गेजेरावनो दंथैयो आरो नोंथां बांद्राय मोजांबो नङा
औ औ।
नोंथांजों आं बे मोनाबिलिनि दसे समाव नोंथाङा ओरैनो दङब्ला नोंथांजों फंसे रायज्लायनासो फन खालामदों नोंथां नोंथां।
अ राय्लायजागोन नोंथां सावरायजागोन दाथ' आंबो औ जेनेबब्ला जेबो हाबाफोरबो मावनाय जाखायाखै ओरैनो ओंखाम जाखांनानै दसे दंलाबायो नालाय। मानि सायाव रायलायनो सानदों रायज्लायजागोन नोंथां।
अ इदिबा आं आयदाखौ आङो माने। माबायदि सोलोंथाइ माबायदि। फरायोबा जौगानो हायो बेनि सायावसो नों दसे सम सावरायनो नानै फन खालामदोंमोन नोंथां नोंथांनियाव।
अ। सावरायजागोन नोंथां ओं बेथ' जोबोद मोजां आयदा जोंहा सोलोंथाइ लानायाथ' बिबदिब्ला आंनो सावरायगोरनानै होनोसै नामा नोंथां?
औ दे नोंथाङा बुंना होदो फंनैसो।
औ औ जेनेब्ला जोंहा सोलोंथाइ लानाय होनोब्लाथ' जों गासैबो मिथिखायो आरो दानि जुगावथ' जों गासैयाबो जेनेब्ला बांसिन मानसिफोरानो जेनेब्ला सोलोंथाइखौ लायो नाथाय जेनेब्ला बैफोर मानसिफोरा सोलोंथाइफोरखौ लायोब्लाबो खायसेया जेनेब्ला जाफुंसार जाहैनो हायो नाथाय खायसे सुबुंफोरानो जेनेब्ला सोलोंथाइखौ गेजेर ससेयावनो गारनानै बिब्दिनो ओ आस'खान्दा जानाय बायदि एबा आस'खान्दा जाना थानायखौ जों नुनो मोनो आरो। ना नोंथां दायो हमनानै ना जों जेनेब्ला उन्दैफोरनिफ्रायनो जों मोजाङै सोलोंथाइफोर लायोब्ला जोंहा माने जोबोद मोजां जायो जिउआवहाय बिबदिनो जों माने